खोनादोंना?
औ औ नोंथाङा खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामदों?
ओं दा आं ओरैनो दं नोंथां।
औ औ औ बिदिब्ला जोंहा ओ आयदा फारसे आवगाखानोसै।
जिहेथु जोङो दिनैनि समाव ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लानोसै जोङो
आम।
नि सायाव जों दिनै सावरायनोसै जिहेथु गोदो गोदोनि आबाद मावनाय आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि सायाव। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गोदोनि आबाद मावनाया माबायदिमोन आरो दिनैनि आबाद मावनाया माबायदिहाय सोलायबोखो बेनि सोमोन्दै।
गोदोनि आबाद मावनाया माने जोंनि जायगाफ्राव माने बांसिनानो माने बिदिनो बिराद खस्थ'यै मावोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा माने बिराद सान्दुंफोर सैजो बो हायो। गोदोनिफ्रा माने बांसिन हायावनो माने माइ गाय माइल' नङा माइजों बे बेलेग बेलेग बिराद गुबुन गुबुन आबाद मावोमोन। माइ गायखांनाय लोगो लोगो बेलेग खेथि मावोमोन बिसोरो आरो माइखौनो खेबसे गायबावोमोन माइखौ गायखांनानै आरो जोंहा मोनसे खेथि मावो गोरान खेथिबो मावोमोन। बिसोरो कबि बायदिसिना भिन्दि सबाय बेफोरखौ फोयोमोन। बेखौ फोनानै बिसोर माने गोबां रां आरजिनो हायोमोन। बिदिनो हाथायफ्राव बाजारफ्राव बिदिनो लांनानै माने फानहैयो मायो आरो जोंनि बे गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा माने बांसिनफ्रा न'फ्रावनो माने मोसौफोर दंमोन। मासौफोरखौ माने बिसोरो सानफ्रामबो माने बिदिनो मोजां आदार जाहोनानै मोजां आबदाब लानानै माने बिसोर मोसौफोरखौ मोजां खामानियाव बाहायोमोन आरो बिसोरो। ओमफ्राय दानि जुगावथ' मोसौफोरखौ नुनो मोनला मासेबो, मोसौफ्रा गोमा जालांनो हमजोबबाय गासि बो फानहरनाय जायो दानि मोसौआ। बांसिनानो दा ट्रेक्टरजों एवनाय जायो बिनि थाखायनो माने दायो माने बांसिन माने बे माबाफ्रा थैजोबलांबाय हाग्रा हुग्रा एसे माने बांसिनानो खम जालांनो हमबाय। एसे हानि भिटामिनफ्राबो माने दायो एसे खमायलांनो हमबाय गोदोनि बायदि नंला दानिया। माने हाजिरनि गोदान मुगायाव माने बांसिनानो हासार बाहायो इउरिया, पटास, बिपि बायदिसिना हासार बाहायो। बिनि थाखायनो माने दा जोंनि बे हाफ्रा माने लासैनो बाला जालांनो हमदों। बिदिनो गारज्रि जालांनो हमदों दैफोरा माने थानो नागिरला हाया बाला हासार बाहायनायनि थाखायनो हाया बाला जायो। बाला जाबाथाय दैया थाला बिदिनो दै थायैनि थाखायनो हाफ्रा रानस्राव जासिगोन दं बिफांफ्रा माने मोजाङै दैफोरखौ बोनो हाला दैया थाला नालाय। बिदिनो ओमफ्राय दंफां लाइफांफ्रा बारा मोजां जाला बिदिनो दंफां लाइफांफ्रा माने दाब थाब-थाब थैसै दाना राननो हमसै सान्दुंफ्राबो गोसा जानो हमबाय दाना दंफां लाइफांफोरखौ माने थाब-थाब दानस्रांग्रा जाबाय थाब-थाब माने गावनि बेनिफिटनि थाखाय माने हाफायग्रा हाफायनानै माने फाननाय बायदिसिना गावनि बेनिफिटनि थाखाय मावग्रा जाबाय दानि मानसिफ्रा माने गोदोनि दिनाव माने बां सिनानो न'खरै घरे-घरे माने दंफां लाइफांफोर दंसो गारोमोन आरो बिनिफ्रायनो माने दैफोरखौ माने दंफां लाइफांफोरासो लाखियो नालाय नोंथां ओमफ्राय दैखौ माने दाना बारा थानो नागिरला बांसिनानो माने दै दंफां लाइफां खौ दानफायनायनि थाखायनो बिदुङाबो बारा जाबाय दैखौबो लाखिनो हाला हानि दैया माने जम सेरमायलांजोबबाय सेरमायनानै ओमफ्राय बिदिनो आबाद खेथिफ्रा माने बारा इसेबां मोजां जाला‌ दानिया बांसिना हासार यिउस खालामाबानो जाया माने हा सार यिउस खालामनानै हा-हाफोरखौ गाज्रि खालामना लाबाय आरो दानिफ्रा माने बांसिनानो गोबोर हासारखौ बाहायला गोबोर हासारखौ जोंङो माने खमायलांनो हमबाय मोसौफोरखौनो फानहरजोब्बाय नालाय गोबोर हासारनि बिराद दरखारमोन आरो दानि जुगाव गोबोर हासारखौ माने जोबोद खम जाबाय गोबोर हासारखौ बाहायला गोबोर हासारखौ जोंङो बाहायोब्ला हाया थाजिमै थायो हाखौ माने बिसोरो बाला जानायनिफ्राय रैखा खालामो आरो दंफां लाइफांफोरनो गोनांथि जानाय हासारा बां एक नम्बराव हासो गोबोर हासारसोमोन गोबोर हासारनि जायगायाव बिसोरो दायो ओ इउरिया प्रटा ओ जि डि पि बायदिसिना रासायनिक हासार बाहायग्रा जाबाय बिनि थाखायनो माने हाफ्रा देमेज जालांनो हमबाय बिनि थाखायनो आबादफ्रा माने बारासिबां जाला दानि जुगाव गोदोनि गोदोनि बायदि माने दानि जुगाव माने जाला आरो गोदोनि दिनावथ बाबरे बिराद जायोमोन गोदोनि गोदोनि हाफ्रा माने बिराद मोजां मोजां मोन गो दानि बायदि नंला दालाय गोदोनि हाफ्रा गोदोनि हाफ्राव माने हामा माथा बायदि हाफ्रा माने दायो बाला जालांनो हमबाय इउरिया बायदिसिना
औ औ औ ओं
दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे बेफोरनि सायाव
औ औ औ नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों ओ मानो होमब्ला जोंङो गोदोनि स माव नोंगौ जोंङो गोबोर हासारफोरखौ बाहायोमोन गोदोनि हाया जोंनिया जोबोर मोजांमोन नोंगौ बे बाथ्रायाबो थार नाथाय जोंङो दिनैनि समाव ओ गोदोनि बाय समाव जों माबाय मा आ आबाद मावनानै जेसेबां फिथाइ मोनोमोन ना थाय बे फिथाया जोंनि थाखाय एसेबां थोजासे नङामोन जोंनि जा दिनैनि जोंनि जा पार्पस होनना बुङोब्ला जों दिनै आबाद मावनायनि जोंनि थांखियानो जादों जोंनि रां आरजिनाय दिनैनि समाव जोंङो रां गैयाब्ला जोंङो थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जेराव जोंङो जानो लोंनो थाखाय जोङो गावनि उदै खौ सुफुंनो थाखाय जोंङो ओ जोंङो रांनि आंखाल जायो मानो होनना बुङोबा जेराव जोंङो सोरगि दिं बिथिङावनो जोंङो बायदिसिना मुवा बेसाद जोंङो थांना थानायाव जोङो नांगौ जायो बे खौ जोंङो बायनो थाखाय जोंङो रां नांगौ गोदो गोदाय जों बेफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो जोङो दिहुननानै लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ रांफोरजोंसो जों बायनो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला दिनै ओ जोंनि बिगियाना ओरैबायादि जौगाबाय जेराव जोङो बायदिसिना जोङो आबाद मावनायनि बिथिङावनो जोङो बायदिसिना जोङो मुवा बेसाद नांगौ जानायफोरखौ बिगियाना दिनै बायदिसिना प्लास्टिक बा लाब फार बा सोर बायदिफोरजों दिनै दिहुननानै होनो हादों जेराव जोंनि थाखाय जोबोद ओ बाहायथाव जेराव जोंनि ओ गोदोनि हुखेनानो जा बा बायदिसिना जों गोदोनि नांगोल खदाल बायदिफोरा दिनैनि समाव गोमालांनो हमजोबबाय जेराव जोङो
खासिफोरजों जों माइ हानो हमोमोन बेफोरखौ जोङो लासै लासैनो गोमालांनो हम हमबाय जेराव जोंनि बिगियाना बायदिसिना दि दिनै जोंनियाव माइ मारान होनाय मारोन नानाय ओ बेफोरबायदिफोरखौ दिनै जोंनि ओन सोलाव नुनो मोनलिया जेराव ट्रेक्टरफोरजोंसो दिनै ओ मोनसे थुंग्रायाव सोना हरोब्लानो बेखौ हार सिंनो माइफ्रा नाजायो आरो गोरलै समावनो आरो ओ थाब समा समाव जोंहा नाजायो माइफोरा बेफोरबायदि जोंनि आबाद मावनाय समाव ओ गोबां ओ सोलायनाय फैबाय दिनैनि समसिम गोदो गोदायनिफ्राय दिनै बिगियाना ओरैबायदि गोहोम खोख्लै फैबाय जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि ओ आबाद मावनायाव जेराव
नोंथाङा फोरमायनो दानि नोंगौ जेराव जोङो हासारफोराव ओ जों गोदो ओ गोबोर हासारफोरखौ बाहायनानै गोबां हा ओ माइ आबाद मोनोमोन नाथाय बायदिसिना आबाद माइ आबादल नङा जों बायदिसिना आबादखौनो जों मोजाङैनो मोनोमोन हाफोरा मोजाङैनो दंमोन गोदो गोदाय नाथाय दिनै सम माव जों नायनो थाङोब्ला नोंगौ सेराव जोंनि आबादा एसे खम जादों जों खम जानायखौ नुनो मोनो नो बेनि ओ बिथिंखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे ओ जोङो मोजाङै जोङो दिनै जा आ जोंनि रासायनारि हासार जेराव जोङो ओ बायदिसिना जोङो दिनै बिगियाना ओ ओ फरायसंनानै दिहुननाय दिनै ओ गुबुन गुबुन ओ हासार बेफोरखौ जोङो ओ मोजाङै ओ जोंहा जिहेथु सोलोंथाइ गैया बेनि थाखाय जों मोजाङै बाहायनो रोङाखै जायनि थाखै जों दिनै ओ मोजां थाखोनि आबाद बा मोजां ओ जेसेबां नांगौ बेनिख्रुइ बुर जा जों आबाद मोननो हायाखै जेराव जोङो जुदि दिनैनि समाव जुदि जोङो रासायनारि हासारफोरखौ जुदि जोङो नांगौ समाव जोङो मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला जोङो माबायदि समाव माबायदि बाहायनां गौ बा एम्फौ जायोब्ला मा मुलिफोरखौ होनांगौ बेफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै मावोब्ला मोजाङै जों फरायसंनानै जुदि जोङो ओ जा जोंनि ओ ओनसोलाव थानाय लेखा गोरों
ओ सुबुंफोर बेफोरनिफ्राय जों जुदि एसे एनै सोलोंथाइ लानानै जुदि जोङो बेफोरखौ ओ आबादफोरखौ जुदि मावोब्ला जोङो ओ जौगा थाखोनि आबाद मोननो हायो मानो होनना बुङोब्ला ओ जोङो गोदो गोदायनि ओ ओ गोजाम खान्थिजों जों जुदि आबाद मावो मावबाय थायोब्ला जोङो ओ दिनैनि समजों जों जौगाफारानो हानाय नङा नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंङो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो गोबां ओ गोबां गुवार गुवार बा गोबां बिबां जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जों दिनै ओ ख'रर थाखा लाख थाखाजों आरजिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबोर हासार होनानै बा मायबा अर्गेनिक जों हासार होनानै जोङो दिनै जानो थाखै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जोङो फाननो थाखाय जों आबाद मावनाय थानाय खौनो नुनो मोना जों जास्त जोङो ओरोनो सरासनस्रा जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो दिनै बिफोरखौ जों सोलोंनांगोन जोङो फिसा जायगायावनो जोङो दखरसे जायगायावनो जों माबायदिहाय जों आबाद मावनानै जोङो ओ बांसिन जों बिबांनि ओ आबादखौ मोननो हायोब्ला जों फैसा रां आरजिनो हायो बे नि थाखायो जों दिनै साननो नाजानांगोन जेराव जोंङो दिनै ओ गोदो गोदाय गोबोर हासार बाहाय नाथाय दिनैनि समाव जोङो रासायनारि हासार बाहायनो हमबाय लासै लासै बिदिनो जोङो ओ जेराव जोंहा दिनै खाबजाथावै जादों मानो होनना बुङोब्ला जेराव जोङो गोबोर हासार सो बाहायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जों रासायनारि जोङो मुलै बा हासार बायदिसिनाखौ बाहायनायनि थाखाय जों दिनैनि समाव इसिबां जोंहा माइ आबादफोरानो जा बा गुबुन आबादफोरानो जा मोजां जायाखै नाथाय जोङो ओ जेब्ला जों सोलोंथाइखौ मोजाङै लागोन आरो मोजाङै नांगौ समाव माबायदि होयो बेफोरखौ होयोब्ला जोङो ओ गोबां जौगानो हागोन ओरैनोथ' नोंथां जोंनि ओनसोलफोराव जोङो नुनो मोनो जे थु जोंनि ओ जा बान्दा कबि फुल कबि बेफोरखौ जोङो मोजाङैनो आबादखौ मावनो रोंबाय लोगोसेनो आलु बायदिसिनाफोरखौ जोङो दिनैनि समाव ओ एसे एनै आबादफोरखौ मावनानै जोङो रां आरजिनोबो हादों। जेराव जों दिनै ओ आबादनि खोथा बुङोब्ला जों दिनै ओ जों मिन्थिखायो जों जिहेथु रांनि थाखाय जों दिनै ओ आबादफोरखौ मावोबा बाय दिसिना खामानिखोनो जों मावखायो जों आबादनि खोथा बुङोब्ला जोङो न'खराव जानो थाखाय दिनैनि समाव जों गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय नुनो मोनो। जेरै जोङो लाइ आबाद नुनो मोनो जोङो लोगोसेनो जोङो दिनै ओ लाफा धुन्दिया बायदिसिनाखौ नुनो मोनो। लोगोसे जों दिनै ओरैबायदि गदेर गेदेर आबाद मावनो सोलोंबाय जेराव जोङो ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे जों ओ गियान लानो नांगौ जेराव जोंहा गेदेर गेदेर थालिर बागान दङ जोंहा बर' मानसिफोरा होनो गेदेर गेदेर थालिर बागान दिनै थालिर बागान बानाय नानै दिनै फैसा लागासिनो दङ। लाख लाख रां फैसा लागासिनो दङ। लोगोसेनो दिनै तरमुस बा स्ट्रबेरि बायदिसिना दिनै गेदेर गेदेर ओ आबाद मावनानै जों फैसा आरजिनाय नुनो मोन्दों। बेफोरखौ जुदि जोंनि बर' ओनसोलनि मानसिफोरा जुदि सोर हाबा जुदि हा हु दङब्ला लोगोसे मावनो थाखाय जुदि गोसो दङब्ला बेफोरनि सोमोन्दै गिबियावनो थांनानै ओ एसे गियान लाहैग्रोनांगौ अब्लासो जोङो ओ आबाद फारसेथिं जों जौगा नो हागोन। ओ गुबुन हारि फोरा जेरैबायदि आबाद मावदो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो थांनानै जोङो बेवहाय गियान नलेजखौ जों बुथुमनानै लानानैसो जों आबादखौ मावफैनो नांगौ अब्लासो जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि बर' मानसिफोरा दुब्लि बर सुबुंफोरा दिनै आबाद ओ आबाद फोथाराव जोङो जौगासारनायखौ नुनो मोनगोन जिहेतु जों गोदो गोदायनि बायदि गाबनानै थानायखौ नुनो मोननाय नङा। दा नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा फोरमायबाय आबादनि सोमोन्दै दा जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला दोनथ नोसै नोंथां?
औ औ औ दे।